औ नोंथां नै ओ दंथ फैयो ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो आङो औ खुलुमबाय नोंथां
आं नोंथांनो जोंनि दोरोङारि नाफामनि बागै आं नोंथांजों सावरायनो होननानैसो फन थुनाय जादोंमोन नोंथां सावराय जागोन औ दे बेबायदिबा सावरायनोसै नोंथां जोंनो नाफाम बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो नानि गोनांथि जायो नोंथां ओ गिबियाव जोंनो ना फिसा फिसा ना नानि गोनां जायो बेखौ जोंहा ओ जोबोर मोजाङै फोराननो गोनां जायो ओ जेराव स्रेम स्रेम जानांगोन आरो बेयो जोङो अरजों बा सान्दुंजों फोराननाय जानो नांगौ बेयो ओ गिदिरफोरा बारा मोजां जानो नागिरा गिदिरखौ लायैआनो मोजां जायो मानो होनबा फिसा फिसा नायानो जोबोर मोजां जायो जोंहा नाखौ फोरानना लाखांनायनि उनाव जोंनो आरो नांबावगौ जायो था स' थास'खौ जोङो मोननै मोनथाम ओ
दालि आरो मोन गाम्बारि होननाय मोनसे दङ' बेखौबो होजायो जोङो बांसिननानो ओ थास' गोसोमखौ बाहायनाय जायो मानो होनबा थास' गोसोमजों जोबोर ओ मोजां जायो। यो गोथावसिन जायो
बे
जों बयबो मिनथियो दा जोङो गिबियावनो नाखौ मोजां फोराननानै जोङो उवालाव देनो नांगौ बे उवाला जेनेबा ओरैबायदि ओ गेब्लेहोनांगोन खि बे बेयो अन गुन्दैसो बेबायदिनो ओ
मिस मिस गब्लेहोनानै जोंहा
ओ थास'खौ ओ सुस्रनानै साफा खालामनानै जोंहा ओ थुख्रा थुख्रा फिसा फिसायाव हानानै नांगोन आरो जाथे बेयाव दैफोर दङ'बा बेखौ एसे ओ फोरानस्रनान नै माने दैखौ गैया खालामनांगोन आरो बेबायदिनो ओ नाखौ गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोंहा ओ बेन ओ थास' जा हास'नानै लानाय बा फिसा फिसा थुख्रियाव ओ हानानै लानायखौ जोंहा ओम जोङो बे ना देनायावनो जोङो ना देनाया गुन्दै जाखांनायनि उनाव एसे एसे होबाय थानांगोन आरो जाहाथे खेबसेनो होआ खेबसेनो होयोबा ओरैबायदि जायो माने बारा जायोबाथाय दै लेले जायो आरो ।
बेनि थाखायनो जोङो एसे एसे होनांगौ बेबायदिनो देग्लि देग्लि ।
देग्लि देग्लि ओ जेब्ला ओ जानाय बायदि जायो बा एसे गहा बा लाथा ला जायो अब्लाथाय जोङो ओ बेखौ बेयाव जोङो ओ खारदै खारदैखौ एद खालामना होनांगौ आरो खारदै खौ नांगौ बायदि एसे होना होदेरनांगौ । बेयाव अफारद्रायबो होनो नाङा बेयाव अफारद्राय होयोबा बेयो ओ दैेलेले जायोबाथाय मोजां जाया बेनि थाखायनो जोङो एसे नांगौबायायदि होनानै ओ जाहाथे बेयाव ओ हासुं बा पयामाव दोननायाव एम्फौ बाओ मैखुन बेरा बेनि थाखाय जोङो खारै खारैखौ होनो नांगौ । ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा देनाया जायोबाथाय जोङो हासुं ओ औवा बुरखा नि हासुं बा औवा माखालनि हासुं दाननानै लानानै फारसेथिं गानसि आरो फारसेथिं गानसि गैयै लानांगौ बेयाव जोङो बे ओ हासुंखौ मोजाङै सुनानै लानानै जोङो ओ हासुङाव थोन थोन मोजां सोनांगौ आरो बेयाव जलायसेसो गेपस बा सौलाय सेसो सोआलासेनो दोननानै बेयाव जोङो ओ थालिर बिलाइ बा हालदै बिलाइखौ होन होथेनांगौ आरो बे होथेखांनायनि उनाव जोंहा हा थफ्ला
जोंङो ओ जोहा अर सुखांनाय हाथ ' थ'ब्ला बेखौ जोङो दैजों गलिनानै ओ लाथा लाथा लारु खालामनानै जोङो बेनि सायाव बा थालिर बिलाइ गो-गोमोन बा सायाव होथेनांगौ आरो मिट मात मोजां होथैनांगौ जाहाथे बारा
मसि बेफोरजों मोजां खाथेनांगौ जाहाथे बेयाव बार हाबा । बेनि उनाव जों अबबा मोनसे जायगायाव
दोननो हायो आरो । दोननानै जोङो बेखौ ओ जिबा दिननि उनाव बा ओ मास मोनसे नै नैजि ओ नैजि दिन बा मास मोननै नै दान बेफोरबायदिनि उनाव जाजायो बेयो जेसेबां गोबाव जायो एसेबांनो गोथाव जायो । मानो होनबा जेसेनो थाब जायो बेयो बारा टेस्ट बा गोथावा फैनो नागिरा। दा बेनि थाखायनो जोंहा से दानखौ दोनोबा मोजां जायो ।
जानायाथ' ओरैनो जोंना जिबा दिनावनो जाजायो थेवबो नाथाय गोथावसिनाव जानो थाखाय जोङो नै दान बा से दान दोनथारनांगौ । बेबायदि दोनोब्लाथाय जोंहा सोरहाबा बा ओ बे नाफामखौ संब्लाथाय बयबो गामि नाङैनो मिन्थिहैलायो आरो बेबायदि खालामोब्लाथाय । जोङो गोथावसिन जायो बेखौ ओ बयबो मिथियो आरो थास' गोसोमनि नाफामा बेबायदिनो ओ गुजुनाय बायदिसिनाया हामो होननानै बयबो फोथायो । बेनि थाखायनो जोङो थास' गो सोमजों बांसिन देनायखौ नुयो आरो दा नोंथांनि जायगायाव बेफोरबायदि ओ जों आं जेरै बुं दों ओं नोंथांमोननि जायगायावबो बेफोरबायदि दिया दा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा जे ना फामनि सोमोन्दै आंनो फोरमायथिबाय आं मोजाङैनो मोनथिबाय आरो नों थां नाफामखौ माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दै औ नोंथां जोंनियावबो बेखौथ' जोंहा मा बुंगोन दोरोङारि जामुं होनना बुङोना जोंनि थाखाय बेयो बा जोंनि हारिनि थाखाय थिग बेबायदिनो नों थांनो आङो जोंनि माखासे दोरोङारि जामुं जेरैहाय ओ अनला जों दाउ बा अनला खारै होनो जोङो जायखौ ओमफ्राय सबायजों साम' बेफोर जोंनि दोरोङारि जामुङाव गोग्लैयो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे दोरोङारि जामुङाव दं ओ नारजि ओ नारजि अमा बेखौबो जोंहा दोरोङारि जामुं हिसाबै जों बायनाय जायो बेखौ माबोरै सङो होनोबा जों गिबियावनो मा नां होगोन नारजिखौ जोङो मानिफ्राय मोनो होनोबाथाय फाथो फाथो आबाद मावनायनिफ्राय जोङो नारजिखौ मोननो हायो आरो जे आबाद मावखांनायनि उनावहाय जों बेनि जे बिलाइ बे बिलाइखौ खानानै एबा ओ नारजिखौ बे बिफांखौ जोङो दान फायनानै फोरानग्रोयो फोरानोब्ला बे हारसिंनो बिलाइया सिरिलाङो बेखौ जोङो अबेबा प्लास्टिकफोरावहाय जोङो जमा खालामनानै बेखौ जों फोराननांगौ। फोराननानै गोरान जाखांनायनि उनावहाय बेखौ जेब्ला मो जाङै रानो अब्ला बेखौ जोङो बस्था बा प्लास्टिक आव बोनथुमनानैहाय जोङो ओंखाम संग्रा इसुं जेराव जोङो बनजों ओंखाम संनाय जायो बेहाय जोङो खाबदावनानै दोननांगौ आरो उखुम मुदायावहाय जाहाथे बेयाव बे ओंखाम संनायनि धुङाफोर नांनानै बियो मोजाङैनो राननानै थाबाय थायो जाहाथे गाज्रि जायाबा एम्फौफोर जाया बिनि थाखाय आरो ओमफ्राय जों बेखौ जानोब्लाथाय माबायदि बाहायो होनोब्ला ओ जोंहा जेनेबा बेखौ सिगाङावनो जोङो हानना लासिगोन बे उखुमनिफ्राय हानना लाखांनानैहाय बेखौहाय बासिसिगोन बा बेहाय जोंहा बिलाइफोराव माखासे रोदाफोर थायो देन्था थायो जेरैहाय बेफोर देन्थाफोरखौ जों बासिना गारगोन माखासे आरो जाबोर जाथोरफोरखौ जों बासिनानै गारसि गोन‌ बिदि गारखांनायनि उनावहाय जों बेखौ बे दैयाव सोमगोन दैयाव मानो सोमो होनोब्लाथाय जोंहा नारजि बे बिलाइया गोरान जाबाय नालाय ओरै